हेलौ।
औ नोंथां।
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामगलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै कल खालामनाय जादों।
औ नोंथां टपिकआ मा?
जों गामियाव माबोरै बेबायदि जिउ खुंनो हायो बेफोरनि बागै सावरायनाया माबोरै जागोन नोंथां?
जोबोर मोजांनि बाथ्रा जागोन नोंथां बेनि सायाव सावरायनाया।
औ। जों बयबो मिथिखायो जों गामियाव जेरैबायदि जिउ खुङो आरो बर' हारिनि जिउ गंनाया माबोरै
औ औ नोंथां।
जोंनि बर' हारिनि जिउ खुंनाया बेबायदिनो आबाद बेबायदि सोनारनानै बेबायदिनो जिउ खुंनाय जायो आरो बेबायदिनो दैज्लां मेसें बोथोर मोननैबो बेबायदि बोथोराव जोङो बेबायदि आबाद मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो माइनि बेबायदि आबादफोरखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो बेबायदि माइ आबाद खालामनायखौ जों नुबोगासिनो आरो बेबायदिनो दासिमनि आथिखालनि मुगायावबो बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायखौ जों नुबोगासिनो आरो बेबायदि आबाद मावोब्ला जोंहा गो गोबां बेबायदि मोजां जायो आरो बेबायदिनो आबाद फोरनि गेजेरजों जों गोबां बेबायदि माइफोरखौ मोननानै जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो। बेबायदि आबाद मावनाय समाव जोङो जोंनि सेंग्राफोरा एबा हौवासा मानसिफोरा बेबायदि आलि खोयो आलि दानो बिदिनो मोसौफोरजों बेबायदि एवो आरो सिख्लाफोर एबा हिनजावसा मानसिफोरा खोथिया फुयो आरो माइ गायो फोरखौनो बेबायदि सावरि बोलायनानै बेबायदि जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो। बेबा बैनि न'आव बेबा बैनि न'आव आरो बेबा जोंनि न'आव बेबायदिनो मोजाङै अनज्लायनानै एबा खौसे जानानै जेब्लायबो बेबायदि खामानि मावनायफोरखौ जों नुबोगासिनो आरो जोङो बेबायदि खौसे जानानै बेबायदि खामानि मावब्लासो जोङो बेबायदि मोजाङै बेबायदि जिउ खुंलांनो हागोन जेब्लायबो जों गासैजोंबो बेबायदि गोरोबनानै थानांगौ होमब्लासो जोङो मोजाङै बेबायदिनो मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो हागोन। जों आरो मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि आबादफोरखौबो जों मावनो हायो गोरान खेथि बेफोराव जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जों गायनो हायो गोबां बेबायदिनो मैगंफोरखौ जों गायनो हायो गोरान खेथियाव। बेखायनो जोङो बे गोरान खेथि मावनाय समावबो जों जेब्लायबो गोसो होनानै जों सु बुं माहारिया एबा जोंनि बर' हारिया फ्रोमबो बेबायदिनो मोजाङै मोजां बेबायदि आबादफोरखौ जों मावनानै जों जायोब्ला जोंहा जेरैबो बेबायदि आंखाल जानाय नङा। बेखायनो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया एबा जोंनि सुबुं माहारिनि जोंनि बर' गामिफोराव बेबायदिनो सावरि बोलायनानै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो बेफोरनिफ्रायनो बुथुमनानै जों जोंहा गोबां बेबायदिनो मुलाम्फा जायो आरो माखासेखौ जोङो बेबायदिनो सोलाय सोल' खालामनो हायो। सोरनिबा न'आव बेबायदि माइ गैयाब्ला माबा मोनसे बेबायदि मेगंफोरजों बेबायदि सोलाय सोल' बेबायदि खालामनानै जोङो मेगंफोरजों बेबायदि माइरंफोरजों जों सोलायनो हायो बेबायदिनो जों सोलाय सोल'नि गेजेरजोंबो जोंनि बर' गामिया बेबायदिनो सोलिबोदों आरो जोंनि गामिफोराव बेबायदि एम्फौफोरखौ बेबायदि लानायखौ जों नुनो मोनो। जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि एन्डा बिलाइ बुङो बेखौ जोङो एम्फौफोरनो बेबायदि होनानै जोङो बेफोरन बेफोर एम्फौफोरखौ जों फिसिनानै बेबायदिनो मोजाङै मोजां बेबायदि हाद आदारफोरखौ जों नांगौबायदि आदारफोरखौ जों होनानै बेफोर एम्फौफोरखौ जों फिसिनानै बेबायदिनो गोबांनि न'खराव बेबायदि जाज्लायनानै जानो हायो आरो सोलाय सोल'बो खालामनो हायो बेनि गेजेरजों।
औ नों नोंगौ नोंथां। जों बेफोरबायदियैनो गोबां सावरायनो हायो जोंनि हि गामियाव जोङो माबोरै थांना थानो हायो होनोब्ला जों गोबां बिदिनो थांना थानो थाखाय गोबां गोरलै जोंनि गामियाव थांना थानो थाखाय मानो होनोब्ला बेयाव जोङो नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोनजोबो आरो बेयाव जोङो गोबां रांफोरबो जोङो खामायनो हायो बिजेनेसफोरबो गुबुन जायगायाव थांनानै जों मावहैनो हायो। बेफोरबायदिहै जोङो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो जोंनि बारिफोराव गायनानै जोङो बाजारफोराव लांनानैहा जोङो हाथाय बाजाराव लांनानैहा जोङो फानहैनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों एसे एसेब्लाबो जोंनि बारि बागानफोराव गायना लानानै जोङो जानो हायो आरो जोंनि बोसोरसेनि आबादफोरखौ जोङो दैज्लां समाव जों गायनानै गोबां बुथुमनानै लानो हायो। जायनि जाहोनाव जोंहा एसेग्राब आंखाल जाया जोङो गामिफोराव थानायावहा गोबां गोरलैनि बाथ्रा जाय बाथ्राफोरखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि सा सावरायनो हायो जोङो बेयावहाय गोबां बेफोरबादिनो साननो हानाय बाथ्राफोरबो दङ जाय बाथ्राफोरखौहा जोङो बुङो बुंनो हायो जाय बाथ्राफोरानो जाबाय जोंहा जोंनो नांगौ जानाय बेदर ना जोंनि देहानि थाखाय गोनां जानाय अक्सिजेन जों बेफोर गासैखौबो जोंनि ए गामियावहा जों मोननो हायो जायनि जाहोनावहा जोङो गोबां बिदिनो
जोंनि सोलिनाय जिबनफोरा आजादि जायो जोंहा लामा सामाफोराव गोदो समाव जोंहा गाज्रिमोन जोंनि गामि सिगां खनफोरनिया नाथाय दा थांना थानो थाखाय गोरलै जाबाय जोंनो नांगौ जानाय सोहोरफोराव जेरै गारि मथरनि सुबिदा थायो। बेबायदिनो जोंनि गामि गांखनफोरावबो मोजां लामा आरो मोजां ओं गारि मथरनि हान्थिनाय लामाफोरनि जोंहा सुबिदाफोरखौ मोननो हाबाय। जों बेफोरबायदिहै गोबां सावरायनो हायो जोंनि जोंनि गामियाव जोङो थासारियाबो गोबां मोजां जायो जाय थासारिफोरावहा जोङो थानो हायो। आरो जोंनि जानाय लान लोंनायफोराबो गोबां मोजां जायो जायफोरावहा जोङो बिदिनो मैला बिस गोनां मुवाफोरखौ जों मोनजाया आरो जों मोजां मुवा बेसादफोरखौ जों मोनजायो। आरो जोंनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय लानानै जों बाहायनो हायो। गोबां गोरलैयावनो जोङो उम फैसा रांफोरनो गैयाब्लाबो जोङो जोंनि खादा नांगौ जादोंब्ला जों औवाफोरनिफ्राय जों हेबनानै खादाफोरखौ जोङो बाहायनो हायो। जोंनो नांगौ जानाय मुरा जिरायग्राफोरखौ जोङो दंफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो दाननानै मोजाङै हानानै जोङो बानायनानै दय दोथाबना लानो हायो आरो जोंनो नांगौ जानाय जोंनि न' बांफोरखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननायफोरजों बाहायनो हायो। जेरै जोङो औवानिनो जों जोङो न' लुनानैहा जोङो इन्जुरफोरखौबो जोङो औवा खौनो होयो आरो बिफां लाइफांफोरखौहा जोङो दाननानैहा जोंनि इन्जुर गोगोम जानो थाखाय होयो आरो बेबादिहैनो जोंहा
जोंनो नांगौ जानाय
मोसौ मोसा खानो थाखाय गलि नांगौ जानायफोरखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय जों बाहायजोबो आरो जोङो ओ इन्जुरफोरा हं हं जायिनि जोङो मिथिंगानि हाखौनो जोङो जोंनि इन्जुरफोराव लिरला लानानै गोबां मोजां जों बेफोरबायदि जोंनि थासारिफोरखौ जों सावरायनो हायो आरो गोबां बाथ्राफोर दंबावो जाय बाथ्राफोर खौहा जोङो फोरमायनो हाबावो जाय बाथ्राफोरखौहा जोङो ओ गोबां समावनो जोङो बावनानै थायो बेनो जाबाय जोंनो नांगौ जानाय बिदिनो दै बे दैफोरखौहा जोङो गोबां साफाफोरखौ जोङो मोननो हायो जोंनि गामि गांखनफोरावहा जेराव आयरनफोरखौ जों मोननो हाया नाथाय जोङो गोग्गो मोजां दै गुसु दैखौ जों मोनलोङो। आरो जों गोथौ हाखरनिफ्राय जोङो दैख'र खुरनानै जोंनि गामि सुबुंफोरा गोबां बाहाय आरो जायनि गेजेरजोंनो जों दुगैनाय लोंनाय जानाय गासै
औ नंगौ नोंथाङा बेबायदि सैथो बाथ्राखौनो बुंदों आरो बेफोरबायदि खालामनाया जोबोर गोनांथार। जोंनि गामि गंखंफोराव गोबां बिदिनो मोजां मोजां लामाफोरखौ जों आय आथिखालनि मुगायाव जों मोननो हाबाय नाथाय गोदोनि बिबादि समाव बेदि लामाफोरा बिबायदि हाब्रुफोरजों बेबायदि थाबायनो एबा साइकेलफोर लांनो गोबां बेबायदिनो खस्थ' जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोबां बिबायदिनो सुबिदाफोर बेबायदि हेफाजाब होबाय जोंनि लामाफोरा दायो जिबादि नोगोरफोराव जेरै मोजां बेबायदिनो जोंनि गामि गंखंफोरावबो बेबायदिनो मोजां जाजोब्बाय आरो जोंहा थांना थानाय लामायावबो गोबां हेफाजाब मोनबाय आरो हान्थिनाय लामायावबो गोबां बेबायदिनो मोजां जाबाय नङाब्ला जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन बेखायनो बेफोरबायदि लामाफोरखौ लामाफोराव जोंहा गोबां बेबायदि हेफाजाब मोननो हाबाय। बेफोरनि जुगिदिनो जों बिबायदि गोजान गोजान लामा हान्थिनायाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो आरो गारिफोरखौबो जोंनि बिबायदि गामि गं गामिफोरसिम बेबायदि लांनो हायोसै नङाब्ला गोदो गोदायनि समाव बिबादि लामानि थाखाय बेबायदि लांनो हायामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव लामाफोरा बेबायदि मोजां जानायनि ताखाय जोङो गारिफोरखौ बिदि लांनो जाबाय जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय नोंथांजों आरो मोजां मोजां बेबायदि सावरायनानै जों आं गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम। दोनै जोंहा समा जानानै फैबाय बेखायनो जों दोनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय जों दिनैनि सावरायनायखौनो एसे दोन्थ'बाय